हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ ओ माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो मोसौनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला आं बुंनोसै नोंथां
औ नोंथां
औ मोसौआथ' बयनिबो न'खर न'खर थाखायो। जों बयबो सिनायखायो
औ नोंथां
ा औ औ नोंथां मोसौआ मासे गांसो जाग्रा न'नि जुनार आरो ओ मोसौआ बयनिबो न'खराव बांसिनानो नुनो मोननाय जायो आरो मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो जेरै मोसौआ मोसौ हालुवाजों हाल एवनाय जायो आरो आरो जों हाल माइ गायनो हायो आरो जों मोसौनिफ्राय गाइखेर गाइखेरबो मोननो हायो। आरो जोंङो गाइखेर लोंबाथाय जोंनि देहाया मोजां जायो। आरो जों मोसौ मोसौनि गाइखेर मोननायनिफ्राय जों साहाबो लोंनाय जायो जों फुङाव सिखारोबाथाय साहा लोंनाय जायो आरो आरो जोङो मोसौनिफ्राय मोसौनि गोबोरखिनिफ्राय जोङो हासारबो मोननाय जायो। जोंनि बे मोसौ खिनि हासारा मैगं थाइगंफोराव बायदिसिनाफोराव ओ मोजां जायो आरो आरो बे मैगंफोराव जोङो खिखौगारोब्लाथाय बे मैगङाव हासार जाना मैगङा मोजां जानाय जायो।
औ नोंथां
औ आरो ओ जोंङो गोदो गोदाय मोसौजों नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जोङो बांसिन नुयोमोन आरो ओ नाथाय दानि जुगावहाय ओ जोःङो हाल मोसौजों हाल एवनायखौ जोंङो बारा एसेबां नुला नुला आरो आरो जोंनि ओनसो लावबो बारा एसेबां बिदि नांगोलजों हालेवला गोदायनिफ्रायनो जोंङो। मोसौदो बांसिनानो हालेवनायखौ फोथायोमोन जेरैहाय माइफोरा नांगोलजों एवब्लाथाय माइफो रा मोजां जायो होननानै ओ थेवबो दानि जुगावहाय जों बांसिनानो टेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो ट्रेक्टरजों नायोबा माइआ माइ गायग्रा हायाबो बारा मोजांङै गुरै जाजोबा होननानै जों मोनथियो ओ आरो जोंङो मोसौखौ बोसोराव खनसे थुखैनाय जायो। बर'आ दाग्रा हालि गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों
औ नोंथां
औ मोसौ नङाब्ला हालेवनानै जानो राहा गैया आरो ओ जायनि न'आव मोसौ गैया बिनि न'आव माइनावबो गैया होननानै सानो आरो मोसौजों हालेवनानैसो माइ हायो बेखायनो हालेवनानै जाग्रा बर' हारिनि गेजेराव मोसा
मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान ओ गसाइनाव आरज खामनानै बैसागुआव बर'फोरा सिगां
औ नंगौ नोंथां
समाव बर'फोरा दाउज्ला दाउ गिसिबानो सिखारो आरो आरो दुगैस्राङो सोरांजासे उन्दुब्ला ओ दाउखा जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। ओ दैमा दैसायाव जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगाङावनो माफ्रोमबो मोसौनो ओ गं आसुगुरखौ थाव गोथांजों नानानै होयो बेनि ओ उनाव ओंखाम दैनि हांगारखौ जोङो थालिर बिलाइयाव सैना सैयना हनानै थावजों लागायनानै लानाय जायो। बेखौ इन्दि थानायखौ सथाम हथाम खालामनानै ज' खबजाबनानै मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा फाख्रि दागो होजोबनाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय लाव फान थाव आरो हालदै गोथांजों साखा साखा हानानै माखासे मानि लो बिफां सुनाय जायो औवानि थेंगोलजों ओ सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय जायो आरो उम दिग्लि लेवा बाख्रि खब मोखोना बिबार। ओ बिबार माखासेखौ मोनफा मोनफायै खनसायना नै बेसेबा मुथा खानानै गं जोंबो न'नि उखुम दैसानि ख'नायाव ओ लो दोंफा मुथाफा थुनाय जायो आरो। ओ हिसान सालि गलि लांगोनायाव बो बिदिनो थुनाय जायो बिनिफ्राय सान द्रि एबा दनायाव लाव फान्थाव हालदै हाथ'फ्ला हाफ्लेनानै लानानै ओ सबाय एवनानैबो लादेरो। आरो मोखोना एबा थाराय गाज्लिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दैसायाव जोङो मोसौफोरखौ होलांनानै होलांनायाव हाफ्ले खाना लानाय लाव फान्थाव हालदैखौ जोङो मोसौफोरनियाव सास्रि सास्रि दिग्लि लेवा थाराय गाज्लि एबा मोखोना लावथिजों
औ नोंथां।
बुयै बुयै मेथाइ खनो आरो ओ जेरै जोङो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानै जोङो ओ मेथाइ खननाय जायो आरो। गाव गावनि न' नि मोसौफोरखौ बिदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैहैयो। बर'आ फोथायोदि उम बैसागुआव ओ मोसौ थुखैनायाव दिग्लि लेवा दिग्लि लेवाजों बुयोब्लानो मोसौनि सानाय सु सुनाय बेराम दुमाल जानायफोरा खारो होननानै। ओ मोसौ थुखै खालि गामिनि ओ रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनिफ्राय मागिनो फैनायफोरजों फैफानायफोरखौ एबा ओ गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय ओ लाना दान लामा दानथेनाय जायो आरो आरो जोङो बेराम आजार खारहोनो थाखाय गोखा गोखै फिथाइ सामथायाइ जायो जेरै थालिर फस्ला बेसर दाबा। बेफोरदि जानाय जायो आरो ओ नोंथां। एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ ओ मोसौ बुंब्लाथ' जोंना गासैबो बर'फोरनि न'खराव गासैनावबो मोसौआ थाखा जोबो। आरो लोगोसे दानि दानि दिनावहाय ओ गासैबो सुबुङानो मोसौ खौ लानाय जायो जेरै ओ जोंनि बर' हनो जा हारसायानो जा बायदिसिना हारियानो जा जों मोसौखौ लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो मोसौखौहाय गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमाव माने मोसौआ जोंखौ हेफाजाब खालामो जेरै जोंङो मोसौ मोसौ हालुवाफोरा बिदिनो हाल एवजायो आरो लोगोसे मोसौ जोंङो मोसौनिफ्राय मोसौ गायनिफ्राय जोंङो गाइखेर मोनो आरो लोगोसे जोंङो आरो लोगोसे जोंङो मोसौखौहाय मोसौफोरनिफ्राय मोसौनि गोबोरखौ जोंङो जमा दोन्थुमनानै मोसौनिफ्राय जोंङो हासार मोनो मो गोबोरनिफ्राय हासार मोनो आरो लोगोसे जोंङो मोसौफोरखौहाय फाननानै जोंङो रांबो मोनो बेबायदिनो जोंङो मोसौनि गाइखेरखौ लोङोबो बा जोंङो साहा फोरबो लोंङो आरो लोगोसे मोसौनि गाइखेरखौहाय जोंङो फाननायबो जायो नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो मोसौआहाय गासिबो न'खराव थायो आरो लोगोसे गोदोनि दिनावथ' गासिबो मोसौ हालुवाफोरजोंनो खामानिखौ ओ माव जोबो जेरै जों मैगं थाइगं गायनो थाखाय हाल एवनाय जायोमोन बा दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय मोसौ हालुवा जोंङो हालेवनाय जायोमोन नाथाय बेबायदिनो गोदोनि दिन गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गियान बा सिखायलांदो जे जोंङो मोसौदबो बेबायदिनो हालेवजायो नाथाय दानि जुगाव बे मोसौनिफ्राय नायनानैनो मोसौआ हालेव ओमफफ्राय नायनानैनो बेबायदिनो गोदान मोनसे आइजो गोदान मोन से माने मिसिंजोंबो एवजानाय बेबायदि खालामदों
औ नोंथां नांगौ
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनोहाय जोंङो मोसौखौ ओ मोसौखौ जोंङो फुजिनायबो जायोबा मोसौखौ जों जेरै ओ थुखैनानै जोंङो मोसौनि दिनखालि जेरै नोंथांङा बुंलांनाय बायदि लाव पानिलाव दिग्लिलिथि थाराय फान्थाव हालदि दै बेफोरजों ओ थुखैनाय जायो। मोसौखौ बेफोरबायदिनो मोसौनि जिउआ जेसेबांनो जों मोसौखौ थुखैनानै बे दिनखालि मोसौनि जिउआबो बेबायदिनो लावलांबाय थायोबा मोसौनि दिग्लिलिटि बा थारैजों जों बुबाथाय मोसौनि सानाय सुनाय जानायाबो गैया जालांङो। जेरै- नोंथांङा फोरमायनाय बायदि बेबायदिनो नंगौ
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ
ओ बिदि, नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां
औ
जोंनाथ' मोसौआ फिसिनाया दा बारा एसेबां बांसिनानो बारा फिसिनायखौ जों नुनो मोनला ओ जोंना मोसौ फिसिनायखौ मोजांङानो जायो जेरै जोंना ओ जोंङो मोसौआ फिसा जायोब्लाथाय जों बेखौ फाननोबो हायो आरो जोंङो मोसौ फिसा जायोब्ला जोंङो गाइखेरबो मोनो गाइखेर फाननानैबो जोंहा बुहुत फैसा मोननाय जायो। ओ आरो जारसि मोसौ न'नि जारसि मोसौबो थायोना बे जारसि मोसौआथ' जोंना बांसिन गाइखेर मोननाय जायो बे मोसौनिफ्राय।
औ नोंथां।
औ बे गाइखेरा जोंना बेनिफ्रायबो जों बुहुद फैसा मोनो। बेखौ फाननानै जोंहा फैसा आरजिनो हायो। ओ औ जोङो मोसौनि थाखाय गलिफोरखौ मोजाङै फाहामनानै लानाया मोजां आरो। मोसौनि थाखाय एस्रा न' बिदिनो फाहामनानै ओ दोननानै जोङो मोसौनि फारामबो खालामनो हायो। ओ इदिनो गुबुन जायगाफोराव जोंहा बेफोरखौनो न'आवनो खामानि मावनानै मोजाङै न'आवनो थानानै जानो हायो। जेरै- जों मोसौ बोरमा बिनिफ्राय जोङो जों बेखौ फार्म खालामनानै जोंहा बिफोरावनो गोबां फैसा खामायनो हायो।
औ नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ जाबाय नोंथां।
नोंथांजों सावरायनानै मिथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोनबाय नोंथां। नोंथांजों रायलायना मोजां मोनबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोनबाय नोंथां।
दे बिदिब्ला होमबा